हेलौ
हेलौ।
हेलौ नोंथा।
औ औ।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ दे नोंथांखौ खुलुमनाय जासिबाय।
औ औ दा आङो नोंथांखौ औ खोनादों खोनादों दा। आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय। नोंथांजों आङो दान्दिसे मोजां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय नोंथाङा सम मोनो हागोन ना थारैनोाव अनानै
हागोन नोंथां हागोन।
औ दा जोङो मोनसे मोजां आ यदानि सायाव रायलायगोन जाय आयदा आइजो एबा हिनजाव माहारि बा जोङो बिनि सायाव एसे सावरायगोन आरोना। औ दा आङो एसे सिगांग्रो आङो एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां।
औ दे दे फोरमायग्रोदो।
औ दा औ फोरमायना होनसै आङो जायखिजाया हारि एबा समाजखौ जौगाहोनो थाखाय ओ आइजोफोरनि बिफावा बयनोबो बा गोनांसिन नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ औ।
औ। दा बर' समाजावबो हिन्जाव माहारि हिन्जाव माहारिनि जायगाया माने बिराद गोजौ आरो मान गोनां आरो ओ बिथांमोनहा माने न'खर सालायनायनि सायाव आरोबाव बिराद गोजौ ओ माने हारिमु बा बायदिसिना आबाद मावनाय आरो समाज दानायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों आरोना खोनादों नोंथां।
औ उम।
औ। दा न'खर आरो माखासे समाजारि बिब'फोर थायो होमबा? बर' समाजाव हिन्जाव माहारिखौ न'खरनि लोखि एबा मायनाव माइनाव होननानै गनायनाय जायो आरोना दा न'खर रांखान्थि गथ' गथथायफोरखौ मोजां सोलों फ होनाय आरो न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि लाहार फाहार खालामनायाव माने आइजो फोर माने गाहाय बिफाव लायो आरो दा औ दा बर' समाजनि बेब'स्थायाव हौवाफोर बादि बिदिनो माने हिनजावफोरखौबो मोजां मान होनाय जायो दा माखासे आबाद आरो रांखान्थिनि बा रांखान्थियाव बिफाव बा बर' सुबुंफोरनि गाहाय जिउ राहाया जाबाय जोंना मा आबाद मावनाय नङा होमब्ला बे आबाद मावनायाव आइजोफोरनि हेफाजाबा हौवा फोरखौ माने बें जायो दा हा मावनाय होनना बुङोब्ला जोंहा माइ गुंहोनाय माइ गायनाय आरो। माइ हानाय समाव आइजोफ्रा गोख्रोङै बाहागो लायो नङा होमब्ला?
औ।
औ बेनि गेजेरजोंनो आइजोफोरा मा खालामो दख'ना एबा बा जि दानाय बायदिसिना जि जोम दानाय दा बर' हिन्जावसाफ्रा बा हिनजावफ्रा गावसोरनि हाथथाय बाथथायनि दख'ना गामसा फिसा आर'नाइखौ गावनो माने मा हिसानसालियाव दानानै बा बुनानै लायो। दा गोबां हिन्जावसाफ्रा बे दानानै लानाय बा दानाय माने जिफोरखौ बा रां खायदा बाददिनो बाहायो आरो ओ जाय जिफोरखौ ओ बेफारो फालां हाथथाय बाथथायफोराव फाननानै रां मोनो बा जाय न'खरनि रांखान्थियाव मदद खालामो दा माखासे हारिमु आरो माबाफोर थायो फोरबोफोर थायो बा बर' हारिमुखौ गा थि गोनां आरो समायना खालामनायाव आइजोफोरनि गाहाय बिफावा गाहाय दा मोसानाय आरो रोजाब नाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बागुरुम्बा आरो खेराइ मोसानाय बा सिख्ला आरो आ आजो म बेफोराव बाहागो नाय दा बिथांमोननि मोसानायनि माने मोसानायफोरा माने रोखायै बर' हारिमु बा बर' हारिमुवा मुलुग माने सिनाय जादों दा माखासे बिनि फोरबोफोर थायो। जोंहा मा फोरबोफोरा बैसागो मागो दमासि खात गासा बायदिसिना माने बेफोर माबाफोराव दमासिफोराव माने बैफोर समाव आइजो फ्रा माने हारिमुवारि मा खालामो मा होनो हारिमुवारि होयो जायखौ जोङो ओ जौ बाआदान जौ नाफाम बायदिसिना बानायनाय आरो न'खर खौ मोजाङै साजायनायाव मदद खालामो दा बेनि गेजेराव गेजेरजोंनो माखासे ओ सोलोंथाइ आरो आथिखालनि थासारि होनना बुङोब्लाथ' ओ गोजाम समाव सोलोंथाइनि आंखालाव हिनजावसा फ्रा न'नि थासारियावसो माने सिबिनाय बा सिनायनाय जायोमोन बा सिबिबाय थायोमोन नाथाय माने आथिखाल बा दिनैनि जुगाव बर' आइजोफ माने सोलोंथाइ लानानै गोबां जौगानाय फारसे लामा दादों बा आथिखाल आथिखाल बा दिनै बा दा बिथांमोनहा माने मा सोलोंथाइ दा क्टर इन्जिनियार आरो आर्मि पुलिस बायदि बायदि गाहाय गाहाय बिफानफोराव माने साख्रि मावनो हादों दा बिथांमोना समाजनि माखासे बेरेखायैबो सांग्रांथि लाबोनो नाजाबाय थादों नङा होमब्ला दा ओ बर' आइजोफोरा साधारन माने खस्थ' सहायनाय आरो बिसोर मा हारिमुवारि बा बिथांमोननि हेफाजाबा थारैनो बर' हारियाव बा गोबां बिथिङाव जौगानो हादों बा जौगानाय फैदों बा समाजनि बायदिसिना गाहाय जौगानायनि थाखाय माने आइजोफोरखौ आरोबाव सोलोंथाइ आरो सांग्रांथि होनाय होनाया माने बयनिबो गाहाय बिफाव दा
उम
नोंथाङाबो अननानै एसे फोरमायनो हागोन ना आइजो एबा हिन्जाव माहारिनि सायाव
औ औ औ नोंथाङा ओरैनो ज बुंलांबाय बे थारखौनो बुंलांबाय फबाय जेनेबा जोङो हिन्जाव माहारि होनोब्ला जों जोंनि समाजाव जोंनि समाजावल' नङा बयनिबो समाजावनो होनजायो जेनेबा जों हिनजाव फोरखौ माइनाव बा न'नि बिगोमा बेबायदि
औ
जायनि थाखाय गंसे न'खरनि जे बायनाय बा जौगानाय बियो हिनजावनि सायावनो सोनारो होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा सिगां समनिफ्रायनो जे हिन्जावफोरा जोंनि न'खर सालायनायाव हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनानै न'खरफोरखौ सालायबोदों सोलोंथाइनि बिथिङावहाय नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंगौ सिगाङावहाय हिनजावफोरा सोलोंथायाइयाव एसे उन जानानै दंमोन बा बेफोरो जानो हागौ माखासे थासारिनि थाखाय जादोंमोन होननानै बुंनांगोन जेनेबा जोंनि बर' समाजावहाय हिनजावफोरखौहाय फरायसालिफोराव बांद्राय हगार हरनाय जायोन बेफोर माखासे थासारि जेनेबा बेफोर नो जाहैबाय जोंहा सिगां समावहाय नांगौबायायदि खाथि खाथियावनो फरायसालि बेफोर गैयामोन फरायसालि फसंथानफोर बेफोर गैयामोन आरो गोजान गोजानाव थानायलाय लामाफ्राबो मोजां नङामोन बबेबा हाग्रा सि सिंजों बा बबेबा एसे गोजानावहाय हान्थिलांनांगौ जायोमोन जायनि थाखाय माखासे उसुबिदानि थाखाय हिनजावफोरखौ माने फरायसालिफोरावहाय बांसिन थोनहरै आरो न'नि खामानियावहाय बांसिन नांथाबहोनाय बेफोरो सोलियोमोन उम नाथाय आथिखालाव मा बेफोरखौहाय जेनेबा सौसिजोबनानै आथिखालावहाय जेरैबायदि जौगाबोदों हिनजावफोराबो सोलोंथाइ बा गासै राजखान्थि रांखान्थि गासैबो बिथिङावनो हिनजावफ्रानो हिनजावफ्राबो मा खालामनो हाबाय जेनेबा हौवा फोरजोंहाय समान समान दावगाबोनो हाबाय आरो आं दा नायबा नुयो जेनेबा बबेबा मोनसे सोलोंथाइ बा इउनिभारसिटि बा बबेहायबा आरोखि एदमिसन फोर लानाय नुयोबा हिनजावफोरखौसो माने बांसिन पारसेन्टेज लानाय जांसिन लानाय जौखोन्दो लानाय एडमिसन लानाय जों नुनो मोनो बेखौ नायोब्ला जों हमनो हायो जे हिनजावफ्राबो माने हौवाफोरजों समान समान आरो दिनैहाय दिनैनि सम समावहाय जोंनि जेनाखि गभमेन्ट बा सरखाराराबो माने हिनजावफोरनो मोजां जौखोन्दो जेनेबा रिजारभेसन खालामनानै होनाय आरिनाय बेफोर माने मोजां लैखोन थारैनो
औ
बिसोरबो जे हौवाफोरनि गासै खामानिखौ मावनो हायो आरो बिसोरनो जे जों माने मावनो खाबु होदों बेयो मोनसे मोजां आरोखि ओरैनोथ जों सिगां समनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि समाजावहाय न'खर सालायनाय होनोब्ला न'आवहाय जेनेबा संनाय खावनाय बेफोरावल एसे बांसिन नुयोमोन आरोखि हिनजावफोरखौ जेनेबा सोरांब्लानो सोरांस्लाब मोनै माइ सौनानै ओंखाम संनानै जाहोहरनाय जेनेबा हौवाफोरा महायबा नाहा मैहा थांनाय आरिनाय बा खामानि मावहैनाय बेफोरावहाय ओंखाम संना जाहो हरनाय आरिनाय बेफोरबायदियाव बांसिन नुयोमोन आरो सिगां समावहाय ओरैनोथ जोङो बिसोरखौबो जे
न'आव खामानि मावग्राल बा गेजेन होननानै जों बुंनो हाया मानोना जोंनि गोनां जानाय गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय बेफोरावबो बिसोर माने
जोंनो दानानै बा गा गावसोरबो गाननानै दा बेफोरबायदि आरोखि न'खर फोर सालायनायाव हेफाजाब होबोदों बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनानै न'खर सालायनायाव हेफाजाब होबोनाय इन्दि एम्फौ लानानै न'खर सालायनायावहाय हेफाजाब होबोनो बेफोरबायदि गोबां बुंनो थाङोबा गोबां नुयो आरोखि बिदिनो आबाद मावनायफोराव होन माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोर गासैबो बेफोरखौ नायोबा मानिे हिनजावफोरा गोबां आरो जोंनि समाजाव हिनजाव फोरखौ माइनाव होननानै जे सिगां समनिफ्रायनो जे मानिबोदों जेरै जों माखासे हाबा हुखा जेरै खेराइ बेफोराव जोङो माइनाव महरै माइनाव दैखांनाय आरिनाय बेफोराव मानिे ब बिसोरखौनो बांसिन बिहोमा होनाय जों नुनो मोनो बिहोमा लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरोखि दामनाय देनायनि मोसानायनि बेलायाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय जांख्रिखांनाय बेफोरखौ नायोब्ला माने गासैबो बिथिङाव माखासे हौवाफोरा मावनो हायैखौबाबो माने बिसोर मावनानै न'खर सालायनाय हेफाजाब होबोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ मोनो
आरो आथिखाल आथिखालावथ' नोंथाङानो बुंखाबाय। गोबां गिदिर गिदिर साख्रि जेनेबा अफिसारफोर आरिफोर बेखौ बिथांमोनहाबो गोबां बिफानावनो जाय बेबायदि
नंगौ नोंथां औ समाव औ औ औ समाबो जाबाय नंगौ नोंथाङा फोरमायना होबाय आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय खोनानाय मोननानै जोबोर गावखौनो एसे माने सानना लानांगोन आरो नोंथाङा जायाखिनि फोरमायना होादों आङो बेखौ रोंबाय दा जोंहा सम जाबाय नङा होमब्ला नोंथां